औ औ
हेलौ
हेलौ ओं ओं खोनादों होनलाय औ नोंथां बुंलाय ओम
ओ जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा दा दसे
सावरायजागोन जेबो उसुबिदा गैया
सावराय जागोनना?
औ औ सावरायजागोन नोंथां
होनबा जोङो दिनै मागो दमासिनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा दसे
मागो दमासिनि सोमोन्दै ना ओ रायज्लाय जागोन जेबो उसुबिदा गैया उम
गोदो जागोनना?
औ औ रायज्लायजागोन नोंथां।
जोंहा मागो दमासियाबो बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो नङा होमबा?
अ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ उम दा मागो दमासिखौ जोङो माब्लानिफ्राय माब्रै होमबा जों मागो दमासि माबायदि खालामो मा समाव ज जों मागो दमासिखौ
ओं ओं
दा बेखौ लानानै जोङो सावरायनोसै आरोना दिनै।
सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
नोंथांनाव
औ
नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आरो?
आंनिफ्राय ना नोंथां?
जा औ औ
माने आङो बांसिनखौ खोब मिथियाब्लाबो एसेबाबो नोंथांनो आङो आं जाखिनि मिथियो बेखौ नोंथांनिसिम आं फोरमायनिसै मिथिदों ना नोंथां? जों ओरैनो मागो होनो औ औ जों ओरैनो मागो होनोब्ला आ जोङो माबानिफ्राय जानुवारिनि फिफटिननिफ्राय जोङो मागोखौ जोङो हमनाय जायो आरो मागोनि सेथि खालार हमनाय जायो आरो। द मागोआवथ' ओ बिदिनो जेब्ला जों मागोनि ओ एक थारिखनि सिगां जोङो माने बिदिनो ओ न'नि ओ गय खान्थाल थाइजौ बिफां बिदिनो माने न'नि जा बारियाव बिफांफोर दङ फिथाइ सामथाय थनाय थ' बेफोर सामथायनो ओ जोङो ओइ बे मारा नाखांनाय जि जिगाब जायोना बे जिगाबखौ जोङो माने ओरै माने सारफ्लेनानै जोंङो माने। गय दंफां गय दंफां गय दंफां माने खा खानानै लावथि गंसेजों माने बुनाय जायो आरो, माने जाहाथे फिथाइ थायथों होननानै माने बेयो मोनसे फोथायनाय आरो बर'फोरनि।
औ अ बिदि खालामाब दे औ
ह ह। ह ह।
माने बिदि खालामो बिदि खालामोबा। जानाय दं।मान ने।
ओ ओ बिदि बिदि खालामोबालायनो। ओ बिदि फोथायनाय दङ आरो, गोदो आबौ आबौ आबैमोना बुंलांनाय बाथ्रा। थह थ' जोङो बेखौ खालामसिगोन। बिनि उनावहाय आरो जोङो। मागोथयाव जों बयबो मिथिखागौ फिथा सावराय सङो होननानै थह बेहाय जोङो मान मोसौनिबो हमनाय जायो। मोसौनिया फार्स्टआ जाग्रोयो त' मौसौनियाव जोङो। बिदिनो फिथा लावदुमफोरखौ जों संनो मोना, माने फिथा लावदुमफोरखौ सङोबालायनो मा मोसौनाव मा होनो बिदिनो माने लावदुम लावदुम बुखाङोनो आरो । बिनिखायनो मोसौ दिनि दिनाव सौरायफोरखौ।ओ। औ। औ ओमफ्राय बेखायनो माने जोङो सौरायाइफोरखौ माने मोसौनो माने जाहोनाय जायो। आरो सौरायाइ एवनानै बिदिनो माइब्रा माइरं खौ बिदि नों एवनाय। माने बिसोरनो मोसौनो होनाय जायोनो आरो। औ बिदिनो ओमफ्राय। आरो। ओ बिदिनो ओ। मोसौनि मोसौनि अखानायैनिफ्राय जोंना मानसिनि जायो, मानसि नि जोङो। बिदिनो बिदिनो रायजो बाय लायो। रायजो थ' बिदिनो अमा लानानै, बिदिनो माने रायजोै मोनसे ओंखाम लाव ओंखारजानाय जायो।आरो बिदि बिदिनो मोखां नायलाय नायालाय बेनो माने रायजोजों गथ' गथ'। लानानै माने जों बेबायदिनो माने मागो खुङो बिनि फ्राय जोङो बयबो माने मागोथो मिथिखागौ फिथा सावराय सावो होननानैथ' जोङो। बयबो माने बिदि। बिदिनो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय बयबो बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै माने बिदिनो फिथा सामथायाइ माने मागियो आरो खोनादोंना नोंथां। औ थ' मागोखौ बिब ओं ओं मागोखौ बेफोरबायदि, फालियो होननानै आं माने आं बेसि सि बेखिनिसिमल मिथियो आरो नोंथां नोंथाङाबो जुदि आरो आंनिफ्राय साबसिन मिथियोबा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आगोन मानो हाया
उम
बेयाव जोङो मागोआव बिदिनो बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा बेबो मख'जाथाव,
नंगौ नोंथां
मागोआव माग दाननि एक थारिख नङा होमबा जोङो माबा बांलानि सानोबा बिनि उनाव जोङो जानुवार जानुवारि हमबावबा आरै जे जोंहा फरटिन सैद थारिख ना?
औ फरटिन फिप थिनिफ्राय गोलैयो ओ ओं फरटिन फिफ्टिननिफ्राय गोलैयो आरो औ
सैद थारिखनि हराव जोङो बेलागुर जायो हा, औ बेलागुर जानाय जोंहा हुदा दङ होमबा मोनसे दा बेलागुर जानायाव दा जोङो गामिनि दुब्लि ना होमबा,
ओं औ औ नंगौ नोंथां
बेयाव जोङो माने बायदिसिना न' बानायनानै जोङो जायो नङा होमबा,
नंगौ नोंथां नंगौ,
बिगाब लुनानै जोङो बेखौ जाहाथे जोङो सावना, हानाय बिदि खालामनानै जोङो लुनानै, आरो
ओं ओं औ नों-
आरो नायोब्ला आथिखालावथ आथिखालावबो बिदिनो जाबाय नङा होमबा गामिनि सेंग्राफोर बा बोराय बुरै गावबा गाव हानजा हानजा लानानै जोंङो दुब्लियाव न लुनानै एसे मोनसे हानजा जालायनानै जोङो जायो नङा होमबा ना बेदर
औ नोंथां नंगौ
औ सोरबा बिदिनो एवनानै जायो सोरबा हांनानै जायो नङा होमबा। बेनिफ्राय दामग्रा देग्रा लानानै जोंङो रंजायो। औ नांलाया खमया। जोंङो रंजायो आरो बिदिनो। दा बेनि। गेजेरजों माने अनलायनायाबो। फैयो जोंनियाव ना।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिम औ औ। बुंलाय।
जाहाथे जोङो दैज्लां। बोथोराव दैज्लां बोथोराव। बिदिनो दुखु खस्थ खालामनानै मावो। मावबाय आबाद मावबाय माइ गायबाय गायबाय नङा होमबा। सासेया सासेनाव थांलाय लानानै। हेफाजाब हैलायबाय। उम। दिनै आंनाव गायबाय बेनाव गायबाय बिदि। बिदिनो माया। जौनायनि उनाव जोङो ज ज हालायबाय। रोगालायबाय नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
रोगालायबाय बिदिनो।
ओ ओ नोंथांनो आरो मोनसे कुइसन सोंनो हाबावगोन नामा आंङो।
हागोन दे नोंथां हागोन।
खोनादोंना नोंथांआ औ। ओ ओ नोंथांनिसि जे जेनेबा जोंहाथ मागो दमासियावथ' जोंना बयबो माने फिथाय सामथाय जाखायो नालाय। थ' बे फिथाय। फिथाफोरनि। फिथाफोरनि माखासे फारियै मुं बुंलांनो हागोन नामा बे नों मिथिनाय। मिथिनाय।
फिथा।
औ फिथाफोरनि मुंफोरखौ
फिथायाथ' जोंहा ओरैनो ओ माइरंनि बानायो नङा होमबा माथा माइरंखौ जोङो। उवालाव देनानै देनानै जेब्ला जोङो। ओं फनि दैजों नङाबा। दै बो दं। फुदुंनानै बेयाव थि। केेटलि मोखां बा खुरैजों जोङो हमनाय जायो बे फिथा लावदुम जाहैबाय।
औ औ औ।
बेनिफ्राय जोङो। गोलाव गोलाव जोंहा मोनसे। दङ। बेबो माथा माइरंनिनो नङा। जेराव जोङो सिनि नङाबा सिबिं होयो। सिबिं होनानै जों बेखौ गोलाव गोलाव खालामनानै। औ एनथाब।
औ।
दोंना नोंथां?
अ माइराजोंसो बानायनाय जायोना?
आरो माने दस थनानै देयोबा माने अनखौ थानो नागिरा फोरो आरो। औ औ